औ
हेलौ औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों
औ होनब्ला औ खोनादों ना?
खोनादों ना?
औ-औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि नामा दा
औ आं फ्रियानो
अ अ होमबा माने मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ जागोन दे नोंथाङा बुंदो मा टपिकनि सायाव रायलायनो
औ औ ओ टकिकआ जाहैबाय माने मबाइलनि सायाव आरो
औ औ नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायजेनो जागायजेनदो दे नों मबाइलनि सायाव मा बे बिबुंथि लाखिनो बेखौ एसे फोरमायग्रोदो
औ ओ मबाइल होनोब्लाथ' दानि जुगाव माने मबाइल नङाब्लानो जाला जेरावबो माने ओ जायखि जाया माने माने मानसिनि थांनानै थानाय दाबायदि दिनैनि बायदि जुगाव माने मबाइल नङाबा माने थांनानै थानायानो माने गोब्राब जानानै सुब नांसिगोन आरो औ माने जोङो ओ स्कुल कलेजाव थांनोबाबो माने इमारजेेनसिनि थाखायबाबोथ' लांफानांगौ जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो माबा मोनसे जेनेबा स्कुलनिफ्राय माबा मोनसे आपडेट ओ आपडेट थानो थाखायबो माने मिथिनो थाखा फ्राय दानिया माने मबाइलफोरावसो हरखायो बांसिन ग्रुपफोराव बेफोरखौ मिथिनो थाखायबो माने मबाइल मबाइला माने इम्परटेन्ट आरो जोंनि थाखाय दा बायदि समाव आरो आगोलथ' माने मबाइलनि जेबो माबा गैयामोन खिन्थु दा बायदियाव आरो बिराद मबाइल नङाबा नो जाया होननाय बायदि आरो ओमफ्राय
औ
मबाइलावथ' दा बिराद ओ मा होनगोन बेखौ' ओ बिराद माबा सोलिगासिनो जेनेबा ओ अनलाइन माने ओ मबाइल इउज खालामनाय नि मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं थायो जेनेबा आं मोननैखौ बेसेजों बुंनो सानदों औं औ। मबाइल मबाइलाथ' जेनेबा मोजाङै इउस खालामोब्ला मोजाङानो जेनेबा जोंनि थाखाय ओमफ्राय आरो गाज्रि इउस खालामोबा थ' गाज्रियानो जेनेबा बेथ' जोंनि सायावनो सोनारगोन जेनेबा जों माबायदि इउस खालामो ओमफ्राय दानियाथ' बिराद मबाइल इउस खालामनानै खायसे माने ओरैबायदि एडिक्टेड जालांबाय एकदम मबाइल खालि माने सब्बिस घन्टा मबाइलखौनो नायबाय थायो आरो। माने जोंफोरनो दा बांसिन माने सब्बिस घन्टा नङाबाबो माने इ ओइटिन आवार्सआव नायनाय थांखायो आरो मबाइल बे ओमफ्राय बांद्राय एडिक्टेड जालांबाय बेर मानसिफोरा ओमफ्राय एकदम बिल स्क्रल खालामनाय औ। ससियेल मिडियाआव बांसिन माने आपडेट थानाय आरो। माने बांद्राय मबाइलावनो माबा खालामो टाइम स्पेन्ड खालामो फरायनायफोरखौ गारनानै बे मोनसे ओ जेनेबा गाज्रि बिथिं होननानै साननो हायो आरो जोङो। ओमफ्राय आरो मबाइलनिफ्राय थ' जेनेबा ओ मा होनो इखो मोजांबो बुहुद माबा दङ मानसिफ्रा दाथ' ससियेल मिडियाआव औ दा थ' मबाइलनि जोहैनो बिराद ससियेल मिडियायाव रां खामाय गासिनो मानसिफ्रा रां खामायगासिनो इउटुबानो जा बा बे फेसबु नानै ब्लगिं खालामनानै माने बुहुतानो फैसा खामायगासिनो माने मोजां मोजां कनटेन्त लाबो सोरबा सोरबा आरो बिदिनो खायसे हामा कनटेन्टबो लाबो खिन्थु माने मोजां मोजां मोननो थाङो आरो जोङो नायगिरबाथाय। बेनिफ्राय जों माने इन्सपायारबो जानो हायो खायसे मोजां ओ माबा भिडिअफोरबो होयो जेराव जोङो इउटुबनिफ्राय क्लासेबो लानो हायो माने जि क्लास लानो गोसो दाबायदि माने फ्रिलि इजिलि मोनो आरो। जोङो बेलेग ओ दाथ' बिराद मानसिफोरा कर्स लानाय जासोदों ना माब मााबि कचिं बेफोरखौथ' बिराद फैसा होनानै लायो अफलाइन क्लासफोराव जोंहा दा इउटुब अनलाइननि मबाइलनि जोहैनो माने मबाइलावनो अनलाइनाव बिराद कम खमावनो दानिया इउटुबाव माने फ्रियावबो मोनबावोसो। ओ स्टुदेन्टफोरा माने क्लास लानो हानाय बिराद मोजां मोनसे सुबिदा जाबाय आरो मबाइलनि जोहैनो बे मोनसे मोजां पइन्ट आरो ओमफ्राय बिदिनो रिल्स बानायनायफोराबोथ' बुहुत फैसा खामायगासिनो जेनेबा मोजां मोजां रिल्स बानायनानै बा ओ इउटुबाव ब्लगिं बा खालामनानै सोरबा सोरबा आरो बिदिनो माबा स्पिटसफोर होयोना मतिभेसनेलनि ओमफ्राय आरो इदिनो इदुकेसनेल माबाबो बिराद चेनेलफोरबो दोङो आरो बेफोरनिफ्राय बुहुत जोङो सोलोंनो हायो आरो मानि बांसिनथ' जोङो मोजां खोनो मोननो थाङो खिन्थु माने खायसे गाज्रि बिथिंबो दोङो आरो बिराद दाथ' अनलाइननि जुग नालाय बिराद फ्रड माबाफोरा सोलिगासिनो आरो स्केम बिराद स्केम जायो आरो मबाइल नायाव ओं औ गुगोल पे फोरावनो जा बा फनपे जायखिजाया बेफोरावनो बिराद फ्रद सोलिगासिनो आरो आजिखालि ओंखायनो माने एसे साबधानै सोलिनांगो जायो आरो। खिन्थु माने नायनो थांबाथाय बांसिन मोजां खोनो होननांगोन आरो जोङो। ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सान गोन नामा बेनि सायाव इसे
नोंगौ नोंथां बुंनायखौ आङो गनायनानै लायो। आरो मबेल फैनायनिफ्राय माने सुबुंनि बै ओ सुबं माहारिनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव बाथ बाथ्रा आरो बियो मबाइल फैनानै जे माने सुबुंफोरनि जिउआ जे गोरलैनिफ्राय गोरलैसि सिन जालांदों नाथाय फारसेथिं नायोबा बे गोरलैखौ लानानैबो माने सुबुंफोरा माने ओ लेजि बा माने बै अलसिया जालांनो हमदों आरो औ। नोंथाङा जेरै बुंदों जे ससियेल मेडियाजों माने गोबाङानो रां खामायगासिनो। फरायनायाव हेफाजाब मोनगासिनो दङ नाथाय बेफोर ओ रां खामायनायनि थ्रुयैबो माने सुबुंफोरा माने गावनि बेसेन गोसा समखौ बांसिनैनो जे माने जों बुंनो हाया जे दानि जु जुगाव जोङो मबाइलजोंनो जोङो रिल्स बानायनानै बा जोङो ओ भिडिअस हगारनानै जे जों रां खामायनानै जों बेजोंनो जानो हागोन।
औ औ।
सोलिनांगौ माने सुबुंफोरा सोलिनायनि थाखायबा जों जे माने बे मबाइलावल' जोङो माने एकदम नांथाबनानै थानोना नाङा आरो ना गुबुन फारसेथिंजायबो जोङो राहाफोर खौ नायनांगौ जे जों। नैबेखौ खालामनो हायाबा जों मा खालामनो? जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन इउटुबावबो मटिभेसन हगारो दा जोङो बै मटिभेसन नायनानैनो जोंनो सोलोंनो हायो। जे माने ओ मबाइल बाहायनायनि बाहायैनि। माने मा मुलाम्फा दं बेफोरखौ जोङो माने मोनदांना ओइ मोनदांनो हायो आरो। आरो जेरै। इउटुबाव जोङो नुयो जे माने। गोबां भिडिअस आगारो गोबां रोखोमनि भिदिअस। आगारो बेयाव जोङो नु नुनो मोनो जे माखासे मेथाइ खननायनि भिडिअ'स सागारो माखासे ओंखाम ओंख्रि स नि आगारो माखासे आबाद। मावनायनि। भिडिअ'स आगारो दा जोङो बे मबाइलखौ। जे जोंनि आखाइायाव थाबाय जेब्ला जों माने बेखौ जों जुदि नायोब्लाबो जोंनि बे बेसेन गोसा समखौ जों होनानै जों मा मुलाम्फा लानो हागोन जों बेखौ बांसिन नायबिजिरनानै जोङो मबाइलखौ बाहायनांगौ। जायो आरो औ। आरो। मबाइलनि बेलायाव आङो बुंनो सान्दों जे माने ओ गोरलैसिनानो जाबाय नोंथां जेरै- बुंदों। माने गोदोहायथ' इन्टारनेट। गैयै समाव जोंनि मबाइल ओ खालि जोङो फन रायज्लायनाय बा खबर सोंहरनो थाखा बायल जों मबाइलखौ बायनाय जोमोन। नाथाय दा गोबां बिथिङावनो जो जों मबेलखौ बाहायनो ओ बाहायनो। ओ खाबु मोनो जेरै- जोङो मबाइलावनो बेंक। किंनि खामानि मावनो हायो। बेंनि जेनेबा जों फैसा हरनाय। फैसा। लाहरनाय बेफोरो आरो बिनि अन जों बिराद गोबां अनलाइननि सार्भिसखौ जों मोननो थाङो जेरै- जोङो दखानाव थांला जों गस्ला लंफपेन्टखौ जों बाहैला। जों बासिहैला आरो बे बासिनायनि समखौ जों बासि। फैनानै जोङो जेनेब्ला। ओ अनलाइनावनो जोङो फ्लिप कारट। एमाज'न बेफोराव जोङो जोंनि बुस थु फोरखौ। बिहरनानै जों लानो हायो आरो गोबां खमनि खम राङावनो जो जों बेखौ। मोननो थांबावो आरो बेजों लोगोसे। से जोंनि मबाइला माने ससियेल मिडियानि अनगायैबो। जेनेबा जोङो। हायो जे जोङो अबावबा जायगायाव थांनांगौ जों जे मिथिया जे बै जायगाया अबाव दं जों जोंनि मबाइलावनो मेप्स- खुलिनानै बा जोंनि बे मबाइलनि जि पि एस नि थ्रुयैनो जोङो माने बै जायगासिम थांनो हायो आरो
औ औ
गोबां माने बिदिनो मबाइलनि गोबां फेसिलिटिस बा बेनि सुबिदाफोरखौ जोङो दा लानो हायो। आरो बेनो आरो बिनि बांसिन गाज्रि माबायानो जाहैबाय जे माने सुबुंफोरा जे सोरबा सोरबा सोरबा जोंनि मबाइल बाहायनायनि बै जे आ निसा बा जोंनि बे माने बेयावनो गोग्लैसोनानै थानायखौ नुनानै गोबां सुबुङानो माने मबाइलजोंनो जोंखौ ओ फेलें खालामनो बा जोंखौ माने जोंनि थांखिफोरख खौ फेलें खालामनायाव माने बिसोरो मबाइलखौनो बाहायो जेरै नोंथाङा होनदोंमोन जे माने फट खालामनाय जायो बांसिनानो जोङ जुदि अ मबाइलाव मोजाङै बेंकिंखौ खालामनो रोङाबा जोंनाव मेसेज होफैनो हागौ। बै मेसेजफोरावनो। जोङो माने लिंकफोराव थुनानै जोंनो फैसा होनाङाबाबो जों फैसा होफ्रांलाबायनानै जोंनि एकाउन्टनिफ्राय फैसाफोर दानजानायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ कल खालामहरो स्केम कल खालामहरो जेराव जोङो फन थिखोब्लानो बिसोरो जोंनि एकाउन्ट नाम्बार पासबुक पेन कार्ड बेफोरखौ बेफोरनि डिटेलसखौ सोंहरनानै लानाय जायो आरो। ओमफ्राय बेजोंनो जुदि मोजाङै बाहायनो रोङाबा जों बेखौ साबधान जानानै थायाबा जोंनिफ्राय गोबां माने खहा जानो हमो। बे मबाइलनि थ्रुयैनो आरो बे बेजों लोगोसे मबाइला आथिखालनि जुगाव माने फरायनायावबो बिदिनो एसे मुलाम्फाजों जों गोबां खहाखौबो नुनो मोनो। जे माने फरायसाफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ फरायनायाव होआलासे ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक इटाग्राव गोबां सम नायनायखौ जों जों नुनो मोनो। आरो बेसे बिसोरो बै ससियेल मिडिया बाहायनायाव जे मानि थाखाय बाहायदों जेनेबा सोरनिबा आपडेट नायनो थाखाय लना मानि थाखाय बायदों बेखौ जों मोजां गाज्रि गासिबो जों बे ससियेल मिडियाायावनो नुनो मोनजोबो
औ औ।
जोंनि फरायसाफोरनि आ गोसोआव बा मेलेमाव बिसोरनाव माबायदि एफेक्ट होगोन बा बिसोर माबायदि गोसोआव बा मेलेमाव माबायदि नांगोन। जे बेखौ नायनानै बिसोरो माने गावसोरनि ओ रोंगौथिखौ बिसोरो आवगायनो आवगायलांनो नाजायो ना बेखौ माने ओ। बिदिनो जे माने खहा खालामनानै लायो। आरो गोबाङानो दं जोङो माने सावरायबावनो हाग। गोन नोंथाङा माबा बुंनोबा
अ माने टाइमाबो जाबायना दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे होमबाल।